औ नोंथाङा
औ औ नोंथां खोनादों। औ।
बिदिब्ला जोंङो दायो मानि बारै मानि सायाव सावरायनो सानदों?
औ। जोंङो दायो ओ मोनसे ओ रांखावरि आरजिनायनि सायाव सावरायनो सानदों ओ जेरै रांखावरि आरजिनाया ओ गोदोनिफ्राय ओलदासिमहालागै माबायदियै रांखावरि आरजिनानै ओ सुबुं अनजिमाफ्रा जिउ खुंनानै दङ'। बेनि बागै ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ।
औ औ।
रांखावरि होनोब्लाथ' जों गोदो माने आबै आबौमोननि दिनावहाय माने थाइसे थाइनै रांखौनो जोबोद बुरजा बायदि मोनोमोन नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
एसे एनै थाइसे थाइनै राङानो दानि स समजों रुजुनानै नायोब्ला माने नायजालानो आरो गोदोहाय जोंङो खस्थ' मस्थ' माने जोबोद खामानि मावनानै
थाइसे थाइनै खामाय बोयोमोन आरो। हालेवनाय आबाद मावनाय आरो जुमायफो फोर फाननाय जि दानाय बेफोर जोंनो माने खामानि मावनानै गोदोनि मानसिफोरा रांखौ खामायबोयोमोन आरो। बेनिफ्राय माने बुंनो था ङोब्ला दा दिनैसिमाव गोदानि फाय गोदान गोदान खामायनाय राहा खामायग्रा राहा ओंखारबोनायलाय दायो माने एसे माने इजियैनो खामायनो हास यो आरो न'आव थानानैनो। जोङो दानिजुगाव बुंनो थाङोब्ला दानिजुगाथ' मिसिननि जुग मायगायनोब्लाबो जोङो टेक्टरजोंसो जो हालौनाय जायो मसौ थ' जोङो फ्रायानो हालेवनाय नुलिया जोबोद खस्थ' खालामोमोन आरो गोदो हालेवनानै हालेवनानै जोङो माइ माइरं मोननो थाखाय बेबोफोरबायदि खामानि मावनानै माने खामायनाय जायोमोन आरोखि बेनिफ्राय दानि जुगाव जोङो नुनो मोनोब्ला
औ-औ। गोबां सोलायनाय नुदों आरो।
माने एसे आंखौ गाबज्रिहरनाय जादोंमोन आरो।
औ औ। दानि जुगाव माने ओ गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो जोङो जेरै होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोदायनि ओ समफ्रावहाय जोङो ओ गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों रांखावरि खामायनाय खौ नुनो मोन जे बुङोब्ला आ जोङो गोदोनि समावहाय नखरनि ओ गाहायफोरा जेरै ओ हाग्रा बं ग्रा मैंगं थाइगं नागिनानै नाहा मैहा थांनानै ओ बेफोरबायदि ओ मैं थाइगं नाहा मैहा‌ थांनानै ओ मोननाय बायदि ओ जिनिस फोरखौ जोङो फाननानै हाथाय बाजारफोराव फनानैसो जोङो रां खावरि खौ मोननो हायोमोन आरो ओ गोदोनि ओ बेसेनफोरा जोबोद खमावनो जोङो ओ मोननो हायोमोन आरो गोदोनि ओ जि नैजि रां माने गोबां बुरजा बुरजा रां होननानै जोङो ओ लानो हायोमोन आरो ओ बर' न ख'फोनि ओ हौवाफोरा ओ गोदोनि समफ्रावहाय बन लायनाय ओ मा लायनाय बेफोरखौ ओ जोङो बन लायनानै फाननाय मा लायनानै फाननाय जों बेफोरखौ ओ नुनो मोनदोंमोन लोगोसेयैनो ओ लोगोसेयैनो जोंहा गोबां ओ रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन आबाद मावनानै एबा ओ आबाद मावनानै बा खामानि मावनानै जोङो गोदोनि समाहाय रांखौ आरजिनो हादोंमोन जेरै आबाद मावनाय होना नै बुङोब्ला जोङो ओ गोदोनिफ्राय जोङो माइ आबाद मावनाय ओ बेसर आबाद मावनाय सबायनि आबाद मावनाय ओ जेरै मैगं थाइगं होनोब्ला ओ लाव खुमब्रा ओ बेसर भिन्दी ओ बायदि बायदि रोखोमनि ओ जा हाग्रा मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो मावनानै जोङो बेफोरखौ ओ ओ फसल बरननानै जोङो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै जोङो रांखाविफोरखौ आर्जिनो हायोमोन। गोदोनि समावहाय ओ रांखावरि आरजिनाया गोबां खस्थ'यै आरजिनांगौ जायोमोन जेरै ज जोबोद खम खम फैसा मोननो थाखायनो जोङो सानफाामानि हाजिरा मावनाय सानफाामानि खस्थ' मावनाय जोङो बेफोरखौ ओ नुनो मोनोमोन। आरो ओ गोदोनि समावहाय जोङो गोबां ओ ओ खस्थ'नि गेजेरजों जोङो रांखावरिफोरखौ खामायनो हायोमोन। जेरै ओ दाउ अमा लानानैबो जोङो गोदोनि समावहाय जोङो रांखावरिफोरखौ ओ ओ खामायनो हायोमोन जेरै ओ न'खराव ओ दाउ अमा लानाय गोबां बिबांनि दाउ अमा लानाय दाउ बोरमा बायदिफोरखौ लानानै जोङो रांखावरिफोरखौ फाननानै एबा बेफोरखौ फाननानै जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोमोन। आरो ओ दानि मुगाफोरावबो गोबां सालायनाय नुबोदों दानि मुगायाव जोङो ओ खस्थ गैयालासे जोङो मोननो हासै ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बिजनेसनि गेजेरजों जोङो रांखावरिफोरखौ मोननो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे एसे सेन्टार बाजारफ्रावहाय दखान गला बायदि बायदि ओ गस्ला दखान सेनडेल दखान मेथाइ दखान दुखान बायदि बायदिनि ओ हलसेल एबा आलु पियास सामब्राम संख्रि बायदि बायदिनि ओ दखान होननानै जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हासै ओ आरो दानि बेलायावहाय गोबां ओ गारि गरा सालायनानै जेरै ओ ट'ट अट' द्राइभार ओ अट' द्राइभार ओ टेम्पु ड्राइभार आरो माल रोगाग्रा माल लांग्रा बेफोरखौ ओ मावनानैबो जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हासै आरो गोबां ओ रोखोमनि आबाद मावनानैबो गोनो थाखोआरि आबाद मावनानैबो जोङो ओ रांखावरि आरजिनोासै जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बानलुनि आबाद मावनाय बानलुनि आबाद मावनाय गोबां बिगा बिगा जोङो दानि मुगायाव जोङो बानलु फोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां आरो रोखोमनि आबाद जेरै गय गयनि आबाद गयनि आबाद गय गायनाय आरो ़ गोबां रोखोमनि जाग्रा फिथाइफोरनि गायनाय बेफोरनि ओ बेलायावबो जोङो गोबां रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। लोगोसेयैनो दानि ओ मुगायाव गोबां रोखोमनि ओ आयदायैहाय जों ङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो जेरै ओ दाउ ओ मोसौ बोरमा फोरनि फाराम बानायनानै जोङो ओ बेफोरखौ जोङो फाननानै एबा बाहायनानै ओ जोङो गोबां ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। आरो ओ जोंहा गोबां ओ दंबावो जेरै होननानै बुङोब्ला आ दाउ, अमा, बोरमा दाउ, अमा, बोरमा दाननानै एबा फाननानै जोंहा गोबां रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। ओ लोगोसेयैनो ओ गोबां औ आरो लोगोसेनो जोंहा फरायनायनि गेजेरजोंबो ओ गोबां रांखावरि आरजिनो हायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फरायनानै जोङो ओ गिदिर गोलाव जानानै ओ गोबां ओ गोजौ थाखोसिम फरायनानै जोङो गावखौनो गावनि आथिङाव गसंथानो लाखिनानै गसंथानो ओ हायो। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मोजां फरायनायनि गेजेरजों जोङो सासे ओ गावखौनो गोख्रों ओ गोरों गोरा सुबुं खालामनानै लानो हायो जेरै ओ फरायनायनि गेजेरजों जोङो ओ गोबां उखिल गिदिर गिदिर अफिसार कालेक्टर अफिसार ओ बेंक मेनेजार ओ आरो ओ आरमि पुलिस बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ गोबां ओ फरायनायनि गेजे जोङो जाफुं जायैनो हायो ओ लोगोसेयैनो ओ बेफोरखौ जाफुंसारनायनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ गोबां रांखावरिफोर मोननो हायो। आरो ओ फोरोंगिरि बायदि बायदिनि गेजेरजों जोङो ओ रांखाउरिफोरखौ मोननो हायो फोरोंगिरि ओ थिउसन सेन्थार बायदि बायदि ओ कमपिउटार दखान ओ आरो लोगोसे गोबां ओ गस्लानि दखान सेन्देलनि दखान बायदि बायदि होनानै जोङो ओ रांखावरिफोरखौ आर जिनो हायो। लोगोसेयैनो ओ ओ सो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो गोबां ओ रोखोमनि ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो ओ जेरै ससियेल मेडियायाव जोङो गोरलै राहायैनो रांखावरिखौ आरजिनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो फेसबुक इयउथुब बो बायदिफोरावहाय जोङो थामजि मिनिट नैजि मिनिट ओ भिदिअ'फोर बानायनानै जोङो रांखावरिफोरखौ गोबां आरजिनो हायो फोराव ओ जोङो ओ खस्थ' गैयालासिनो जोङो रांखावरिफोरखौ मोननो हायो। आरो ओ गोबां रोखोमनि फार्मिं बानायनानै जोङो ओ जै नार्सारि ओ फुलनि बागान। बिफां लाइफांनि ओ फुलि फुलनि बागान बिफां लाइफांनि फुलि बायदि बायदि बाहायना रांखावरिफोरखौ ओ बेफोरखौ फाननायनि गेजेरजों जोङो गोबां रांखावरिफोर मोननो हायो आरो जोंहा दंबावो ओ गावनि रोंगौथि बा गावनि टेलेन्टखौ ओ बाहायनानै दिन्थिनानै ओ गोबां जोङो रांखावरिफोरखौ मोननो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गावनि रोंगौथि होननानै बुङोब्ला जोङो सासे ओ गथ'वा एबा सेंग्राया आ ओ गावनि रोंगौथि गोबां मोजां फुटबल जोनो गोरों एबा क्रिकेट गेलेनो गोरों बेफोरबायदि आ मेथाइ गेलेनो गोरों बलिबल गेलेनो गोरों बेफोरबायदि ओ खाबादि गेलेनो गोरों बेफोरबायदि ओ गेलेनाबो जोङो गावखौ ओं सासे गोजौ थाखोसिम ओ लाङो हायो एबा हा हारिनि जौगानायखौ जोङो मोननो हायो हारिनि थाखायबो जोंहा मुंदांखा एबा नामदांखा जायो जेरै जोङो बिदिन्थि हिसाबै बुंनो हायो जेरै ओ बिदिन्थि हिसाबै बुंनो हायो जोंनि बरनिफ्राइनो ओ जालां नाय जेरै फुटबल गेलेगिरि ओ हलिसरन नार्जारि आरो दुरगा बर मोनबायदिखौ ओ नायनो इखजाम पुलहिसाबै ओ बिदिन्थि हिसाबै दोननो हायो बेफोरनि ओ गेलेनायनि गेजेरबो जोंङो गोबां ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो आरो ओ मो सानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय ओ बायदिनि गेजेरजोंबोजोङो ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो ओ दानि मुगाफोरावहाय गोबां ओ बेफोरबायदि गावनि टेलेन्ट बा रोंगौथिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो लोगोसे रांखावरियावबो गोबां ओ हेफाजाब होनो हायो एबा आरजिनो हायो बेनि अनगायैबो ओ गोबां गुबुन गुबुन आयदा आदब खायदायै जोङो ओ रांखावरिफोरखौ आजिखालिनि मुगायाव जोङो ओ ओ खामायनो हाबावो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मोनसे इ टुब चेनेल बायदि बायदि खुलिनानै जोङो बेफोरावहाय आ मोनसे आ टिसिं टिसिं बा टिउसन सेन्टार खुलिनानै जोङो गावखौनो ओ गोबां ओ आ गोजै थाखोसिम लांनोहायो आरो रांखावरि मोननो हायो लोगोसेयैनो फुटबल ओ कचार ओ क्रिकेट कचार बायदि बायदि जानानैबो जोङो रांखावरिफोरखौ मोननो हायो आरो ओ जोंहा गोबां ओ एखजामपुल दंबावो जेरै होननानै बुङोब्ला सासे थिकादार कन्ट्रेक्टार जानानैबो जोङो ओ थिकादार कन्ट्रेक्टार आ आरो बायदि बायदि रोखोमनि ओ कन्टेक्ट लानानै जोङो बेफोरबायदियावबो जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओ गोजौ थाखोनि ओ रांखावरि आरजिनो हायो आरो गावनि ओ स्किल गावनि स्किल बाहायनानै जोङो जेरै मावनाय दांनायफोरावहाय मुखुब ओ गावनि मा रोंगौ मा माबा बेफोरखौ मावनानै ओ जेरै ओ गारि मेकानिक आरो ओ गोबां रोखोमनि कारेन्ट बायदि बायदि बानायग्रा बायदि बायदि रोखोमनि बानायग्रा जेरै आरांगा बानायग्रा ओ टेबोल बिसिना बायदि बायदि रोखोमनि बानायग्रा बेफोरबायदियावबो जोङो ओ गोबां रोखोमै ओ आरजिनो रांखावरि आरजिनो हायो आरो ओ लोगोसे फरायनायनि बेलायावबो दंबावो जेरै होननानै बुङो अब्ला फरायनायनि बेलायावबो जोंहा ओ डाक्टर ओ इन्जिनियार साइन्टिस्ट बायदि बायदि जाहैनानै जोङो रांखावरिफोरखौ ओ गोबां आरजिनो हायो।
बिदिब्ला नोंथां दसेनि थाखाय दोन्थ'नोसै नामा?
ना जोंओ बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोनानै गोजोननाय थाबाय।
औ जागोन दे।